हेलौ
औ हेल' औ खोनादों।
यै नोंसोरो पुनेयाव माब्ला थांगोन होननाय?
जुलाइ आट थारिखावहाय।
जुलाय आट थारिखाव। माबायदि बियो मा कर्स होनायमोन?
बियो एम एस दाब्लिउनि मोनसे कर्स बियो फरायनाय। ससियेल वारकार आरो ओं ओं ससियेल वारकार मास्टार
खै बोसोरनि?
दुइ बोसोरनि बेयो।
दुइ बोसोर माबाफोरालाय केसफोरालाय बेसां बेसां?
बोसोरावहा पन्सास हाजार थांगोन ओमफाय बेखो पेमेन्टखो मोननै इन्स्टलमेन्टाव पे खालामनांगौ आरो। औ बोसोराव ओमफाय जानायनि थाखाय एक्सरा नोंहा खरस थांगोन आरो बिदि।
जानाय जानायाव बेसां थांङो?
नों जानायावहा बेसेसो जों मेनेज खालामनो हायो बेबायदिनि सायाव थांसिगोन नों बेसे जायो बेनि सायावसो थांसिगोन। बे गावनिफ्राय खरस बायनानै जा थांगोन आरो संनानै
ए जानाया संनानै जानांगौ।
उम बासोनफोरखौ मोनजोबगोन थानायफ्रा थानो मोनगोन। बेयो माबा ओ माहाल्लिया।
माहाल्लिया अन्ध्र प्रदेश। पुने
औ-औ पुने। पुने नेमाहालिया।
उम खैजोन थांगोन नोंसोरलाय?
जों साबा जाहैगोन आसामनिफ्राय।
आसामनिफ्राय साबा।
औ
हिन्जावफोर खैजोन हौवाफोर खै जोंन?
हिन्जावफोरा साथाम आरो हौवाफोर सानै
उम थिगानो
ओमफ्राय थांनाया खै थारिगावमोनलाय?
जुलाइनि आद नङाब्ला सात बे मोननै ओ आद थारिगाव जाहैगोन जुलाइनि आद थारिगआव जुलाइ मासनि फै थानाय औ फैबाय थानाय जुलाइ मासनि था
सुटि मोन ना मोनाब्रा
सुतिया जोंना इथिं बोसोराव खेबसे मोनो नो बेयो माबायावहा ख्रिस्टमास समावहाय निउ इयार निउयार औ डिसेम्बराव हाय निउ इयार सेलिब्रेसन
ओम
थांगोन नामा नोंथांनिफ्राय सोरबाफोर
थांनायथ जाया सोंहरदों मिथिना लानाया गाहामना उननि थाखाय उम नोंहा मा मोनहैखोमोनलाय फरायनाया?
दा सिम आङो डिग्रि कमप्लिट खालामना दोनबाय
उम दिग्रि कमप्लिट
ओम
बेबायदि आरोना ओमफ्राय सासे इसोरो थांगोन ना गामिनि।
सासे गामिनि दङ ओमफ्राय गुबुन दालांनि कक्राझारनि बिदि दङ आरो सिख्लाफोर।
आदसा आचसा थिगानो। बोसोरनैनि उनावसो नुसिगोन आरोना होमबा।
औ बोसोरनैनि उनाव गेजेराव फैगारगोन।
उम
गेजेराव फैनानै गामिखौ नायसंफैगोन।
आदसा बेबायदि आरो उम आदसा होनोमबाथ पुनियाव थांनानै नोंसोर ब्रयलार दाउ बिराद जाहैसै। थिगोन आरो ना
ब्रयलारखौ नायनोसै अबावहाय मा मोनो बेजोंहाय जानाय समाव जानांगोन देहानो थाखाय नांगौ खिनिफोरखौ। होनांगोन देहानोबो देहानोबो होनांगोनसो मेन्टेलि थिग थागोन ना फिजिकेलि थिग थाबासो।
गरमा एसे बारा जागोन नामा। पुनिथिं
औ गरमा बेहाय एसे बारा जायो फुनिथिंखालि।
उम ओमफ्राय थानाय केपासिटिया माबे बेलड फदिंना ना माबायदि साननायालाय
हस्टेल जागोन बिल्डिं औ बिदिनो ओं साथाम थानो मोनगोन रुममोन सेवहाय
रूम मोनसेआव
औ ओमफ्राय दुगैनायफोरा एटास दोङो आरो एटास नङिबो दोङो बिलफोरा एसे बेलेग बेलेग जागोन आरो एटास गोनांनि
उम उम गोसोबादि लोगोजों थानो मोनगोन ना।
बेबायदिनो एसे जाहैगोनदां गोसो बादिनो। बासिनाबो लानो हायो आरो नोङो। बेसोरनि होनायजोंबो थानो हागोन बेबायदि आरो
आदसा होमबालाय गामिनिजोंनो जमा थाहैनो हागोन माथो।
औ गामिजोंनो जमा थाहैगोन मोजां।
उम
थानो मोनोब्लाथ मोजाङानोसै आरो ओ थानो मोनाबा बिसोरनि
दुइ बोसोराव दुइ बोसोरावहा होनबा दुइ लाख
औ औ दुइ बोसोरा दुइ लाख थांगोन
अ थिगानो फरायना फैनो हाबालाय मोजां जागोन आरोना
ओम मोजां जागोन ओमफ्राय हानद्रेद पारसेन्ट जब प्लेसमेन्ट दंखायोना बेहायनो। मावोब्ला आरो जेनेबा गोसो दोङोब्ला औ होखागोन बिसोरना हानद्रेद पारसेन्ट जब प्लेसमेन्टखौ औ मावनो हागोन जोंनि आसामाव मावोब्लाबो फैनानै नागिरनानै एसे कन्टेक्ट लाखिलायनानै
ओम आसामाव एसे खम मोनगोन आरो सेलारिया
औ बेबायदिनो जाहैगोन आसामनि एसे खम जाहैयो आरो स्कपफ्राबो एसे खम एमावहाय जबनि
औ
सिटियाव बांसिन लकेलावहा खम आरो जों थानाय लकेलाव फैयो फैनायालाय बिदिनो एसे खम
उ सिगाङाव थांखानाय मानसिफोर दोनखायोबा सिनायनाय?
ओ सिगाङाव बिदिनो जोंनि गामिनिफ्राय गैथवा ओमफ्राय सेरावहा सिगां थांनाय फरायहैखानाय सिनियरफोर दङ आरो जोंनि आसामनिफ्रायनो बर सुबुंफोर दङ।
उ आरो
उ
बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय?
ओंखाम ओंख्रिया जाखांबाय
उ
ओंख्रिया ओंख्रिया माबामोन दा ओरैनो जिरायना दङ ओंख्रिया बयलारजों ओमफ्राय अमा बेदरमोन आरो एसे एसे बेनि जाबाय
बयलार इसे अमा बेदर एसे
हरदों एसे औ ओमफ्राय बे आदसा मा खालामदो दा नोङो
आं ओरैनो जिरायनानै दं बरथमान
ओमफ्राय खबर सबर
खबरा आंनिया थिगानो दङ नोंनियालाय
आंनि खौथ दा बुंखा बरिया मजा
ओमफ्राय नोंस्रा बिदा बिदा दंमोनना बे अबाव थायो दायो
बिदाया गुवाहाटियाव थायोमोन ओमफ्राय दा नहाव फैबाय मैया फैबाय
फैसा बायना ना थांब थांफिनगोन थांलिया मानो फैखोबा आरो
थि आं थांनाय जायोबा न'आव राव ब' गैया जागोन ना बेनिखायनो बे फोंबाय
उम उम आत्सा थिगानो औ थांनाय केपासिटिया जंहा माथो थांगोन
थांनायखौ जोङो ट्रेनजों थांसै फैनायफोरखौ थ' उनाव मिनथिला उननि समनि उनाव साननोसै माजों फैनाय जायो फार्स्टआव थांनायाव जोङो मा बेेनिफ्राय रङियासिम थांनांगोन ट्रेनजों रङियानिफ्राय माबासिम ओ मा होनना बुङो थिंगालि ट्रेन दानजाखाजोब्बाय आरो जोङो गुवाट थि नङा दामखौ बावबायलै
रङियाव गाखोगोन
नङा ओ जोंङो रौथानिफ्रायनो गाखोगोन माखासेया गाव स्टेसननि फ्राय गाखो जायहा जि जायगा
ओम।
ओम।
आदसा अ नैदि बेंगल जानासो थांनांगोन।
औ। वेस्ट बेंगल जाना थांगोन जों बे वेस्ट बेंगलनि हावरा हावरा स्टेसना बेवहा मोनसे बेयाव दोङो हावरा
जंसन जागोन बेयाव।
औ बेयावहा इयावहा सोलायहैफिनगोन जोङो। सोलायनानै बिनिफ्राय डाइरेक्ट आरो।
डायरेक्ट पुने।
डाइरेक्ट ओम पुनेआवहाय।
औ।
आहिलिया नोगोर पुनेनि।
बिसेबांसो स्टुदेन्ट लायोथाय बिसोरो।
बो लाया खोमा दे दुइस'नि खाथियाव लायो खोमा।
दुइस' न' ओ दुइस'बाथ' बहुत।
उम। वान वान हान्ड्रेड उम अवान हानद्रेद बेसेबांबामोन दैे आं एगजेक्टलि गोसोआव गैला आंनो बेनिखायनो गोसोआव बुंबाय आरो। बेे उम।
थिगा
बेयावजाय इन्टारभिउ जायो एडमिसन मोननायनि सायाव इन्टारभिउ जाखांबाय जोंनिया।
मा होनदों?
इन्टारभिउबो ला लायो होनदो आरो।
ओ इसिबां माबा जानाय नङा बे फरमेलिटिल'सो जाहैगोनदां।
उम फरमेलिटिबो जाहैगोन जोंनिया माबा लकेलनिखौ एसे स्ट्रिकआव खालामगोन बिसोरो ओमफ्राय बे जेनेबा नर्थ इस्टनि जाहैबाय नालाय।
औ।
एसे बो फोर माबो एसे फरमेलिटि सिस्टेमाव खामहैबाय। एसे एथबाथेस बेनिखायनो एसे फरमेलिटि बायदियाव खालामा आरो बिसोरो
अ गोजाननिफ्राय थांनाय जाहैबाय नालाय।
उम
जायगानिया बहुत ओंखारोना बिनि थाखायनो एसे जायगानिखौ एसे गोरा खालामो दां।
उम उम
थिगानो फरायनो थांनाया मोजांङानो जादो।
उम
सम सम खबर लागोन।
औ खबर लानो हागोन। दे आंबो लागोन औ
दे होमबा गोजोननाय थाबाय। दे बाय